गहेलुन
हेल' नोंथां खादोंना नोंथां? औ औ मा खालामदों नोंथाङा?
औ आं दङ दे जिरायनानै।
ख दङब्ला नोंथाङा?
हा?
नोंथाङा सम दङब्ला औ औ औ आंबो ओरैनो दं सम दङ बिनि थाखाय नों थांखौ हरनाय जाबाय दे अब्ला ओ आयदानि सायाव रायज्लायनोसै आं दा आयदाखौ काति फोरबोखौ लानाय जादों। काति फोरबोनि सायाव जा मिथिगौ एसे सावरायलायनोसै
औ नोंथां जागोन दे
औ काति फोरबो होनोब्लाथ' नोंथाङाबो मिथिखागौ जानांगौ औ मानो होनोब्ला बेखौ जों गासैबो सुबुंफोरानो
ओं फालिनाय जायो
फालिनाय जायो बे
टि सानखालि
औ औ बे काति फोरबोखौ औ आसिन दाननि जोबथि सानखालि फालिनाय जायो ओम जोबथा सानाव काथि काथि दान हाबथ'यि सानसे सिगाङाव बे काति फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो आसिन दाननि जोबथा सानाव दमासि सान होननानैबो बुंनाय जायो बेखौ
दाथ' आरो खाथि बैसागोखौ सुंनाय जायो होनब्ला माने आबादनि सायाव
औ औ औ आबाद फसलनि सायाव माने बे फोरबोआ आबादजों लोब्बा थानायखाय बेखौ खुंनाय जायो आरो
थ'
औ औ औ थाइगिर बिखं एबा थाइ थाइगिरनि खङाव बेखौ खालामनाय जायो औ औ औ औ थाव गुबै होनानै थाव गु बै होनानै
मोनाबिलि समाव होनाय जायोना नोंथां दुगैस्रां लोबस्रां
औ
औ हेलौ नोंथां
नोंथाङा बे फोरबो फालिनायाव थांफेरबायना फोथाराव?
औ औ थांफेरबाय बेखौ न'नि लांगोनायावबो सोरबा बायदिया लगायनाय जायो
औ बेनि अनगायैबो दुब्लि फोथाराव जे जायगायाव आबाद मावो बे जायगायाव थांनानै जेनेबा आलारि बाथिखौ लगायनानै काति फोरबोखौ खुंनाय जायो आरो
औ औ जाहाथे बोथोरनि आबाद फिथाइ सामथाइ
औ औ औ जेनेबा आबादजों लोब्बा थानाय फोरबो नालाय बेखाय बेखौ दुब्लि फोथाराव जाहाथे एम्फौ एनला बायदि जिब जुनार
दा खहा खालामथों होननानै औ। खौ लगायनाय जायो आरोना औ सोरबा बायदिया मोसौ गलि ओमफाय। माइ भान्दार आरो न'नि
औ औ गासै जायगायावनो आलारि बाथि फोजोंनानै मोनाबिलि समाव। माने आरज गाबनानै आलारि बाथि फोजोङो आरो बेनि उनावहाय माने खुलुमनानै जाहाथे बोर बिनानै आबाद फसला मो मोजां जाथो आरो एम्फौ एनलाफोरा दा जाथों बिदि होननानै माने आलारि बाथि दुब्लियावनो फोथाराव गासैबो सोरगिदिं गामिनि रायजो राजा गासैबो औ औ औ औ औ बिनि बेखौ खालामनाय जायो बर' औ मोनसे फोथायनाय दं सुबुंफोरनो जे बे ओ बे फोरबो फालिनायाव बोसोर जेनेबा आबादारिफोर गोदान सुबुंफोरानो बांसिनानो थायो नालाय।
औ औ।
खोनादो ना नोंथां? खोनादोना नोंथां? औ औ बेवहाय माने आल ओरैबाय जि जोमनाया जेरै गोजोन स्रां स्रां जायो। सोरखि बायदि थिक बेफोरबायदिनो बे आलारि बाथियाव गा- सैबो एम्फौ एनलाफोरा जाहाथे बारसोमजोबनानै थैथों आबाद फसलखौ गाज्रि जाहोथों मोनजा
औ आरो माने आबादा गाज्रि जाब्ला आरो बोथो-बोसोराव रसा नांनाङो
औ औ औ मानो होनोब्ला आबादनि सायावसो सुबुङा थांनानै थायो नालाय औ बेखौ बिदिनो। ओ आलारि बाथि लगायनानै बिदिनो बोर बिखांनानै बिनि उनाव- हाय माने बे फोथारावनो ओ हिनजाव हिनजाव मानसियाबो। थांजायो आइजो माहारिया थांनानै माने बे दिनखालिनो जे दिनखालि औ फोरबोखौ फालियो आला- बाथि सावो बे दिनखालिनो बे सान- खालिनो देलायफब गानफब दख'ना बायदिसिना लानानै ओ जेनेबा बे फोथाराव थांनानै औ औ गोसो गोथारै थांनानै हिसान दाग्रानि ओ गनफ्रा जायखौ होनो सान दानायाव बाहायो गनसा
दौ
खोनादोना नों बे हिसान दानायाव बाहायग्रा गुनसिखौ लांनानै बेवहाय माने थाव गुबै फोननानै बेखौ आखाइजों नङाब्लाबो खुन बा जि माबेबा मोनसे मुवाजों बेखौ थाव गुबैखौ लानानै थिग बिदिनो बिलिरनानै बे हिसान दाग्रा गनसेयाव बेवहाय फोनांनानै
औ
द माइ बिदां जेननाय सबाय बे गासै फोरबोनो जेब्ला फुजाखौ होखाङो अब्लाथाय बे गनसेखौ सुबुङा लानानै औ माइयाव बिलिरनानै होनाय जायो मानो होन मनो बि लिरबोयो मानो होनब्ला बिथां गोलाव गोलाव जाथों होननानै मोनसे फोथायनाय थायो बेखौ बि लिरोब्ला बिदां गोलाव जाथों औ बेखौ मानिना लानाय जायो आरो बेनि उनाव माने सुबुङाल' देलाय फनानै आलारि बाथिखौल' फोजोंनानै माइ बे फुजाया जिहेथु आबादनि थाखाय माइ माइनि थाखाय बेखौ देलायहोआबा बोरै जानो बेखौबो समाय होनांगोना बिदि साननानै माने बे मोनसे फथायैनाय दङ आरो।
नंगौ नोंथां आंथ' दा बे औ माइआव बिलिरबोनाय बाथ्राखौ नोंथांनिफ्राय मिथि मिथिनो मोनबाय आरो गाहाम नां
औ औ औ औ
थथिं माने बिगियानारि नोजोरजों नायोब्ला बेखौ जि उना आदि माने माइ फोथाराव आलारि बाथि सावोब्ला माइनाव माइयाव थानाय एम्फौ एनला फोर गाैबो जोंलारि बथियाव बारसिन बिनानै थैयो होनना माननाय जायो ना नोंथां औ औ औ जाहाथे माने आबादनि सायावनो थांनानै थानाय नङा होमब्ला औ नोंथां
बिनि सायावनोसै बेखायनो माने बेवहाय आ औ आबादनि गेजेराव आलारि बाथि सावोब्ला हाथरखिया जेरै गोजों जायो थिग बिदिनो बेबो बेनि जोंनाय स्रांजों बेवहाय एनलाफोरा गासैबो बारसोमजोबनानै थैयो होनना फोथायनाय जायो आरो सुबुंफोरा। अब्लाना आबादाबो जेबो दा खहा जाथों आबादखौबो दाजाथों बेफोरबायदि साननानै बेखौ
औ आबादा ग्रोम ग्रोम जाथों नङा होमबा नोंथां औ बेखौ माने। खाथि मा खाथि गासा होननानै मानिनाय जायो।
औ औ औ।
दाख्लै बावैसो थांबायना नोंथां दाख्लै बावैसो। फालिनाय जाबाय बेखौ।
औ दा आरो फैफिनगासिनो औ।
औ बिखौ आरो माने बोथोरनि आबाद आरो फि
बोथोर सफैब्लानो औ दा माइ आबादफोरा। गायखांजोबोब्ला। बोथोर सफैयोब्ला। बेखौ फालि फिननाय जागोन जेब्ला आसिन दाननि जोबथि दमासि समा सफैगोन अब्ला बे काति फोरबोखौ फालि फिननाय जागोन आरो।
औ औ माने दमासियाथ' आरो मागो माग माग दानाव मानिनाय जाहैबाय औ काति बैसागुखौ काति बेखौथ' आरो कातिक गासायाव मानिनाय जाबाय कातिक
औ औ बिदिनो बर'फोरा ओ गो दोनि सोलिनाय नेमफोर खौ दासिमबो फोथांना लाखिगासिनो दं बिदिनो फोथांना लाखिलांबाय थागोन इयुनसिम।
औ नोंथां सुबुंनि मोजांनि थाखायनो औ हास्थायनानै
सोलिलांबाय थायो जाहाथे ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौ मोननि स मनिफ्रायनो बेयाव मोनसे फोथायनाय दङ जि ओ काति गासा फोरबो सावनाय बेवहाय माने आबादनि थाखाय सोमोन्दो थानाय फोरबो नालाय बेयो। बेखाय बेवहाय आबाद गेजेराव थांनानै फोथार गेजेराव। थांनानै
औ आलारि बाथिखौ लगायनाय जायो औ सोरबा बायदिया आलारि बाथिखौ लगायो आरो सोरबा बायदि या थायगिर बिखङाव ल
औ औ थाइगि आलारि बाथिबो लगायो आरो उम सोरबाबा थाइगिर बि खुंङाव थाव गुबै होनानै बिदिनो आवा खुन्दुं
औ थाव होनानै उम गनाव थुयो सोरबा बायदिया थालिर
औ गन गन मोनथामाव खायसेया ओ खायसे सुबुङा गन मोनथामाव लानानै बेफोरबायदिनो थुयो आरो गन थरसे मोनस थरसे एबा मोनसेयाव बिदिनो दोनानै हायाव दोनानै बिदिनो बेखौ थाइ गोरनि बेवहाय होयो आरो खायसेया थालिर बिफांनि थालिर बिफांखौ हानानै
उम नंगौ नोंथां अराव सुनानै बा औ जाहाथे आलारि बाथिया औ बे थालिर बिखङाव ज-जनो हायो आरो
औ औ औ औ बेनि थाखाय बेखौ माने खालामनाय जायो
माने थाइगिर बिखंखौ होबा साबसिन जायो होनना खोनानाय मोनदों आरोना नोंथां
औ औ खोनानायाव बिदिनो बुङो गोदोनिफ्रायनो माने थाइगिर बिखंखौ होबोगासिनो
औ दा आरो बांसिन जेवारि बाथि जेब्ला हाजों बानायोना औ बेखौ नुनो मोनो आरो औ बुहुद सुबुंफ्रानो गोबां गोबां बुस
औ औ औ औ मानो होनब्ला दानि दिनाव बिफां लाइफांखौ गासिबो दानफायो बिदिनो बे थाइगिर बिफांखौबो मोननो थांलिया थाइगिर बिफां मोनाब्ला फिथाइखौ बोरै मोननो। बिनि थाखायनो औ।
बिफां जानोब्ला बुहुत बोसोरनि उनावसो जायो नङा ब्ला नोंथां उम बिफाङा बुहुद बोसोरनि उनाव बावसो फिथाइ होयो थाइगिर बिफां।
औ औ।
उम।
बेनि थाखायनो दानिया दानि सुबुंफोर
थाइगिर फिथाइनि रायलायनाया जाहैबाय औ आलार बाथि लगायनाय आरो खाथि गासायाव औ कारतिक फोरबो बेखौ आरो बर'फोरा बैसागो होननाबो माननाय जायो जिहेथु माने बैसागुआ मोन थाम रोखोमनि जेरै रंजालि बैसागो खाथि बैसागो दमासि नङा होमब्ला नोंं थां औ बेखौ माने औ खाथि फोरबोखौ खाथि बैसागो होननाबो मानिनाय जायो औ औ बिनि मुङाव जेहेथु आफेल आंगुर बिदि बुद सोमनानै प्रसाद बाउनाय जायो आरो।
नारें फिथाइबो होनाय जायो बे फुजायावहाय।
औ नंगौ नोंथां। दा गाहाम नांबाय आरो नों
औ औ औ जा मिथिगौ आंबो आंनि फारसेनिफ्राय जेसे जेसेबांखिनि हायो बेखौ नोंथांनिसिम फोरमायबाय। नोंथाङाबो जा मिथिगौ बेखौ आंनो फोरमायबाय। गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम दे अब्ला नोंथां समाबो जाबाय उनाव लोगो मोनफिनसिगोन औ दे दे।
गोन औ दे नोंथां औ।